औ दाव नोंथां। औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा माबाफोर मावदों नामा?
ओ दासान्दिथ' आं मावनाय जाथ'वाखै बिदिनो उन्दुनानै मबाइलसो सेरबाय दं नोंथां।
अ नोंथांनिसिम आं फंसे बाथ्रासो सोंनो सानदोंमोन
औ औ।
औ ओ नोंथांमोननिथिं बांसिन दासान्दि मानि सायावबा मा फार्मफोर खुलियो नामा? फार्मफोरारनि बा फार्मफोरनि बेफोरबायदि बिजनेस मावो नामा नोंथांमोनथिं?
जोंनिजाथ' जेबो फार्म खुलिनाय जाया जेनेबा अबावबाफोर अमा फार्मफोरखौ खोनायोसो आरोना जेनेबा आ नायनोबो थाङाखै बेनिफ्राय ब्र ब्रयलारफोरालाय जासाबोबाय बांला दंसाबो अबावबा अबावबा
औ नोंथां दा नोंथांनि बायदिब्ला ओ दानि समावबा दाउफोरनि फार्म बा ब्रयलारफोरनि फार्म जुदि खुलियो अब्ला
औ
मुलाम्फा फैगोन ना ना मुलाम्फा जानाय नङा बायदि नोंथांनिबा?
आंनि बायदिफ्लाथ' जेनेबा जोंहा एसेबां रोंगौथिबो गैया फार्मफोरनि सोमोन्दै अब्लाबो ना थाय एसे एनै मिथिगौ जुदि फार्म खुलियोब्लाथाय जों नंगौ जोङो गोब बां साइन्टिफिकेलि जोङो बिजाबफोरखौ जोङो फराय ग्रोनांगोन गिबियावनो मानो होनना बुङोब्ला दिनै गोबां जोङो नुदों जे खौ जोंहा दिनै लाइमोन ओ गथ'फ्रा दिनै गोबां फार्म खुलिनो थाखाय लोगो नाङो ज' ज' अबावबा साबबा सयजन द'जोन बिसोरबायदि सोरबा जिजोन लोगो नांनानै फार्म खुलियो नाथाय साननैसो उनावनो जों थैलांफिननायखौ नुनो मोनो गिबियावथ' ओ नाजायो जोङो जेना जोङो मोजाङैनो आदारफोरखौ बायनानै होगोन माबागोन ओरैबायदि जायखिजायानो जाया आरो ना दाब नाथाय फेलें जानो गोनां जायो बेनि गुबै जाहोना जादों जोङो सोलोंथाइनि रोंगौथि गैयि जेराव जोङो जायखिजाया मोनसे फार्म खुलिनो थाखाय जों बेयाव गिबि गिबियावनो जोङो बेखौ जोङो नायनानै लाग्रोनांगौ जे जोङो बेवहाय जुदि जों फार्म खुलियोब्ला जोङो फैसा रांखान्थिफोराव जोङो जेसेबां जौगानांगौ एसेबां जौगानो हागोन ना हाया जों बेफोरखौ जों गिबियाव नोजोर होग्रोनांगौ मानो होनना बुङोब्ला जों जुदि समावनो खौ जोङो दा अमानि खोथाखौनो बुंनो थाङोब्ला जों जुदि अमा खौ जों जुदि फिनो थाङोब्ला जों आदारावनो जोंनिया फैसाया गोबां थाङो दा जोंङो साइन्टिफिकेलि जों जुदि मोजाङै जुदि बिजाबफोरखौ जों फरायनानै जुदि जोङो आदारफोरखौ जुदि जोङो मिक्सार होनो हायोब्ला बायदिसिना जोङो बायनानै आदार होयोब्ला जों खम खरसेयावनो जोंना जा नोबो हायो जानो हागौ जोंहा न'खरफोराव जोङो बोसोरसे गाहाम फियोब्लासो देरो दा बिदिब्ला जोङो जुदि बेवहाय बायदिसिना जों बिगियानारि जोङो रासायनारि बायदिसिना जुदि जोङो मुलि आरि बि जि होननानै जुदि जोङो बायदिसिना आदारफोर होननानै जुदि जोङो सय माहा बा सारि माहा पास माहायाव जुदि फेदेरनायखौ जों नुनो मोनो दा जों जुदि बेफोरखौ जुदि मोजाङै जुदि सोलोंनानै लायोब्ला जों दिनै नुयो मबाइलफोराव जेराव जों दै गोजा होयो बेयाव जेबोखौनो होआ बायदिसिना बि मुलि बायदिसिना मायबा माबि होनानै बेवहाय गुन्दैफोरखौ बारा होनायानो जाया एसेल' होबाय ओमफ्राय दै बायसासो होनाय जायो बेजोंनो अमाफोरा मास मोनब्रै मास मोनबायावनो गिदिर गिदिर देरनानै फानहरो अब्ला जोङो बेफोरखौ जोङो टेकनिकफोरखौ जोङो गिबियावनो जों सोलोंना लाग्रोनांगोन जोङो जों गिबियावनो माबायदिहाय मावनाय जायो दा बयलार फार्म जोंनियावथ' बय फोराव गोबां मावो जोंहा दा जुदि सरखारनिफ्रायबो जोंना बयलार हरो जों सरखारनि बलेर'खौ लाना फैनानै बिसोरनो आदारबो होगोन बिसोरनो गासैखौबो होजोबगोन। फिनाल'सो होनांगौ दा दा बेफोरबायदिखौ जुदि मावनो रोङोब्ला जोंहा फैसाफोरा दं आरोना नोंथां दा नोंथाङाबो फारामनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा जायखिजाया फार्मनि सोमोन्दै एसे।
अ फा फार्मनि सोमोन्दैथ' हानाया हागोन नोंथां ओ सिगाङाव आं नोंथां मोनसे बाथ्रासो बुंनो लुुबैदोंमोन। थां जे बयलारनि सोमोन्दैनो।
औ औ।
औ जे जों गोबां सुबुंनिफ्राय बेफोरबायदि बयलार फार्म खुलिबाबो गोबां सुबुंनिफ्राय जों खोनानो मोनो जे
अ
आथिखालाव बयलारखौ ओ लकेल आदार बा माइरं फोरजों खांला होननानै।
औ औ।
ओ औसा गोबां मानसिफ्रानो बुङो जे आथिखालाव बयलारखौ बा गुबुन मुलिफोरबा बिजि थुनानै गिदिर खालामोबा फेदेरो होननानै खो खोनानो मोनो जों नोंथां। औ नोंथांआ बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां जे नोंथाङा बेफोर बुंनायनि बा बेफोर फेदेरनायनिबा बे बाथ्राया नंगौना नङा बेनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां।
ओ बे बाथ्रायाथ नंगौ नोंथां जिहेथु जेराव जों मोनथिखायो जिहेथु जोङो खायसे बयलारफोरखौ जों नुयो जेराव जोङो फिसिबाय थायो नाथाय बयलारफोरखौथ' जों मिथिखायो जोङो बयलारा बिस दिनबो नाङा देरनो थाखाय एकुइस दिन सथ्र' दिन फन्द्र' दिनाव जों देरो जेराव जोङो बायदिसिना जों बिजिफोरनि नामफोरखौ बुंथ'ला जेनेबा बेफोर बिजिफोरखौ होयोबाथाय माने बयलारा साननै सानथामनो साननै सानथामावनो देरखायो आरोना बयलारा। बयलारा फिसा जागोन नथाय बियो साननै सानथामावनो बंला बंला देरना थागोनना आरोना दा बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जोङो ओ मावबालाय मावनो हायो सोलिगासिनो जिहेथु जोंहा औ औ।
अ औ ओ आंनि बाथिबाथ' नोंथां आथिखालनि दिनाव बयलार फार्मनि अनगायै गुबुन फार्म फार्म खुलिबाबो मोजां नोंथां लाइमोनफोरनि थाखाय।
औ औ नोंथां।
ओ बुंनो थाङोब्ला नोंथां आथिखालावथ' फार्मनि बुंनो थाङोबाथ' जोंनियाव दा दानि दिनाव बांसिन रां मोननो बा फार्म खुलिनोबा आंनि बादिबाथ' नों थां दानि दिनाव लबार दंफाङानो मोजां होनना सानो आं नोंथां
औ नोंथां नंगौ दिनै ओ फार्मफोरनि अनगायै जों लाबार बिफांफोरखौबो जों गायजायो नाथाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु जों गोदो गोदायनि समाव जेराव जोङो दाउफोरखौ न'आव जानो थाखायल' फिसिनाय जायोमोन। दा दिनैनि समावथ' जोंहा ओ गोबां मानसिफोरा फार्म बानायगासिनो दं न'फोरावनो फार्म बानायो दा बेनि गेजेरजों माबायदिहाय मुलाम्फा मोननो हायोना हाया। नोंथाङ बेनि सोमोन्दै एसे फोरमाय हागोन नामा जिहेथु लकेल दउ।
आंनि बादिबाथ' नोंथां आथिखालाव लकेल दावबो मुलाम्फाया दङ नोंथां नोंथाङा न'आवनो मोजाङै ओ दाउफोरखौ फिसियोब्ला जेरावबो थाङालासे दाउफोरखौ न'आवनो ओ गासै सोरगिदिं सिमायाव बा नोंनि न'नि सिमायावल' जे सोंथेनानै बा मुस्रि सोंथेनानै गोजौयै बे सिङावनो ओ दाउफोरखौ मोजाङै फिसियोब्ला मोजाङै आदार होयोब्ला बिनिफ्रायबो मुलाम्फा दं नोंथां आथिखालाव आथिखालावथ' बांसिन बुंनो थाङोब्ला गामियारि एरियायाव लकेल दाउखौ बांसिन नागिरो नोंथां जेरै फुजा होन बा गुबुन मोनसे ओ गामियाव माबा मोनसे फुजानि होन बा खाना होन बेफोराव बेफोरखौबो नागिरो होनदां बेफोरनिफ्रायबो मुलाम्फा दं आरो ओ हाथाय बाजारफ्रावबो फानहैनो हायो आरो गिदिरै गिदिरबा गोबाङै फिसियो ब्ला न'फ्रावनो गुब सोरबा सोरबा लांफैयो। बेफोरनिफ्रायबो मुलाम्फा मोनो आरोना नोंथां।
औ औ औ नंगौ नों थां जिहेथु नोंथाङा एसे माबानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो जिहेथु जोंहा बोरमाफोराथ' जोंहा न'आव फिसियोबा हारसिंनो माथो आजिखालि ओ न'आवनो मासे फियोबानो गोबां बारायलाङो दा जों जुदि जुदि खालामोब्ला जों माबायदिहाय खालामनांगोन नोंथां एसे फोरमायना होदो।
दा बोरमानि बागै बुङोब्लाथ' जोंनियाव ओ आथिखालावथ' ओ जोंथिंथ' बांद्राय बोरमानि बेफोरबायदि लानाय गैया नोंथां। थेवब्लाबो आं ओ मिनथियो गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो नुबो बाय नालाय नोंथां दा बोरमानि सोमोन्दै होनोब्लाथ' जुदि बोरमा मासेयानो नोंथां ओ बिनिफ्रायनो एरलाङो बोरमाया जेरै मासेयावनो मानै माथाम बेफोरबायदि फिसा होयो ना खेबसेयावनो। बिनिफ्रायनो एरलांबाय थायो एरलांबाय थायो मोनसे समाव जुदि गोबां जाहैयो बोरमा बोरमाया बिनिफ्रायबो मुलाम्फा मोनो नोंथां जेरै हमनानै ला मासेयावनो खमैब्लाबो आथिखालावथ' ओ बोरमा गिदिर गिदिरफोरखौथ' गोबाङानो मोनो। जेरै हमनानै ला सय सात हाजार बेफोरबायदि मोनोसैयानो आथिखालाव।
आरो खासि खालामनायालाय नोंथां खासि खालामनायबो दङ माथो।
औ बेफोरबायदिया बांसिन दाम जायो नोंथाङा आथिखालाव।
औ
औ।
मासेयावनो दस हाजार पन्द्र' हाजार लायोना जोंनिजों नोंथां बिस ग्राम मोनो।
नोंगौ नोंथां जोंथिंबो बेफोरबायदिनो लायो लानाया। बेफोर बोरमानिफ्राय बो गोबां रां आरजिनो हायो आरोना नोंथां ओरैनो जे पार्ट टाइम जबफोर बायदि जायो आरोना बेफोर। बेबो नोंथां जे ओ बांद्राय आदार होआलाबासिनो जोंनि गामि एरियायावथ' ओरैनो बोरमाफ्रा बेरायबानो मोनजायोना नोंथां। इसिबां औ गांसो आरि मोनजायो बे बिदि मोनजायो आरो बेफोरनिफ्रायबो देरो। जे नों खस्थ' खालामा लासिनो बा बिसोरनो आदार नागिरालासिनो आदार लायना होफैयालासिनो बेफोर गामि एरिया बेफोर ओरैनो जायो आरो नोंथां गांसो मोनजायो गुबुन गुबुन। औ फिथाइफोरबो मोनजायो बिसोरो।
औ लोगोसे जोङो बिफां बिलाइफोरखौ दाननानै होबानो जायो आरो नोंथां जेबो फैसा खरसनि बाथ्रायानो फैया ना बेनो जोङो आथिखालाव होयो खायसेया दाना बायदिसिना अब्लाबो बेफोरखौ गोनांथियानो गैया जेनेबा जोङो
औ जोंनि गामि एरियायावथ' नोंथां बेफोरनि इसिबां ओ मुलि होनानै फेदेरनाय बेफोरबायदिथ' जाया नोंथां जोंनियावथ' ओ गांसो आरि एबा बिलाइफोर दाननानै बेफोरबायदि होबानो जायो आरो नोंथां।
औ औ लोगोसेनो आंथ' दा नोजोर होगासिनो दङ दा बेफोर फार्मफोरनि सोमोन्दै जिहेथु जोंहा दा फार्मफोर बा जों बायदिसिना जि बिथिङानो जा जों अमा दाउ बोरमा जि आनजाद दिनै जोंहा बायदिसिना जोंहा दिनै मा होनो बेखौ गुबुन जातनि गुबुन जातनिजोंहा फैबाय जिहेथु जोंहा बोरमा बे म बेथेल बोरमा दङनो गोबां गेदेर गेदेर जायो बेफोरो अमाफोराव माबा हुसियार
नंगौ नोंथां बेफोरबो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि हादरावमोन फ्रोमबो गुबुन गुबुन स्टेट बा जायगायावनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बोरमाफोर नुनो मोनो नोंथां जेरै
औ।
औ दा जोंनिथिंथ' बांसिनानो बैफोर गुबुन जायगानि बायदि लक लायाना जोंनियावथ' लकेल बोरमाखौसो बांसिन फियो
औ औ हायोब्लाथ' जोङो जारसि जायखिजाया जा मोसौफोरखौबो जों जारसिफोरखौ फिसिनांगौ हायोबा जों जायखिजाया अमाफोरखौ खौबो जोङो गासैखौबो जोंङ गोदान मुगाजों गोरोबनानै जोङो गोदान गोदान बोरमाफोरखौ जों फिसिनांगौ अमाफोरखौ फिसिनांगौ जोङो हांसोआनो जा जियनो जा दिनै हाइब्रिद फैजोब्बाय आरोना जोंहा जों जुदि आरो खासि खालामोब्ला दिनैनि समावथ' जों दाउखौबो खासि खालामनो हायो बैफोरबायदि जों खासि खालाम जोङो हमनानै ला न'फ्रावबो जोङो कयलारफोरजों क्रस खालामना होनांगौ हायोब्ला दाउफोरखौ लकेलखौ
औ औ।
फार्मफोरा जोंनिया सोलिखायो ना